औ नोंथां औ नोंथां खोनादों आङो।
दा नोंथांखौ आङो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनो हागोनना?
हागोन नोंथां हागोन।
दा बे आयदानि मुङानो जाबाय खारग्रा बिजों जेरै गारि मथर।
औ नोंथां औ जोबोद मोजाङै आयदा।
दा नोंथाङा आंनो बेनि सायाव मोनसे गुवारै फोरमायना होगोन होननानै आं सानो।
औ नोंथां औ खारग्रा माने नोंथां जेनेबा हान्था मेलानि जेरै गारि मथर बेफोरबायदिखौनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जोंहा आथिखालाव मानि जोबनो गैयै। आलादा आलादा कम्पानिफोरनि आलादा आलादा ब्रेन्डनि गारि मथर एबा खारग्रा जिरादखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों नङाबा नोंथां। जेरै जोंहा ओ गासैबो दैजों खारग्रा गोजौजों बिरग्रा आरो गाहायजों लामाजों खारग्रा जोंनि हायेननि लामाजों खारग्रा नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि गोबां मानि खारग्रा मानि इन्जिनियारफ्रा दिहुनबाय आरो नङाबा नोंथां। माने जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै। दा बेफोरजोंनो माबायदि बेसिबां मदद खालामदों जोंनि जिउ खांनायाव बेसिबां नाङि गोरलै खालामदोंना माबाफोर जेंनासो सोमजिहोदों नामा बेफोरनि सायावनो आं इसे बुंनोसै नोंथां। दा ओ जेरै जोङो नुयो नङा ना नोंथां जेरै जोङो रेलगारि नङा होमबा? रेलगारि होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव जों बेफोरखौ माने खयलाफोरजों जों बेखौ ओ सामलायनायखौ नुनो मोनोमोन। जेराव बियो बारा गोजान गोजान जायगासिम दावबायनो हायामोन लां थांनो हायामोन।
नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों बेखौ जोङो मोब्लिबजोंबो मानि इस माबानाय नुनो मोन्दों सामलायनाय नङा होमबा नोंथां रेलगारिखौ। बेयाव मानि गोबां गोजान गोजान थांनो हायो बियो जेरै जोंनि आसामनिफ्राय लानानै बियो दिल्ली मुम्बाइ बेंगलर बेफोरबायदिसिम थांनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेवहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन ओ हादोरसाफोरावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायलांनाय बा थांनाय रां खामायहैनो थांनाय बेफोरबायदि गोबां माने ओ सुबुंफोर दावबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। जेराव गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जुदि रेलगारि बा ओ जेरै बिरखं बेफोरबायदि उरां जाहाजफोर गैयामोनब्ला जोङो माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोबाव सम नांगौमोन आरो बैफोरनि रा लाहा लामायाबो गोबो गोबां खम जागौमोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नों
दा बे रेलगारिफोरजों गोबां सानसेयावनो खौथि खौथि सुबुंफोरा ओ रेलगारिजों मानि दावबायो आरो नङा होमबा नोंथां जेराव बेहाय गोबाङानो थायो। जेरै बे रेलगारियावहाय जेनेरेल दाब्बा थायो। जेरै ओ ए थार्ड एस थार्ड क्लास एसि बेफोरबायदि जेनबा ओ ओ बिदिनो स्लिपार फार्स्ट एसि सेकेण्ड एसि बेफोरबायदि नङा होमबा मानि नोंनि रांनि सायाव आरो नोंथाङा जुदि रां बुरजा दंबा फास एसि सेकेण्ड एसि बेफोराव थांनो हागोन थिग बिदिनो जोंहा ओ फैसोलाय बिदिनो माबा आरो ओ दैनि जेरै जाहाजफोर नङा होमबा नोंथां लैथोजों खारग्रा। बैफोरावबो जोंहा मानि सानसेयावनो गोबां लाख लाख सुबुंफोरा बेफोरबायदि जाहास फोरजों हान्थिनाय बा दावबायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे गोबां जेरै बेफोरखौ बुंना फोजोबनो हाया नोंथां जेरै जोङो गारि मथर फिसा फिला जेरै जोंनि बास बेफोरबायदिखौ जोङो माने खौ आं बुंनानै फोजोबनो हाया गारि मथरनि हान्था मेलानि माखासे खारग्रा मुवा बेसादफोरनि सायाव सावरायनांगौआ। दा जोङो बेफोरजों जोंहा बेसेबां मा मोन्दों ओ हेफाजाब मोनदों नङा होमबा? बा माबायदि जोंहा जिउ खांनायाव बेफोरनि मा मोनदों बिहोमा होलांदों जोंनो बेफोरनि सायाव इसे बुंनिसै आङो जोंहा गोदो गोदायनि समफोरावहाय माने गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबा जोंनियाव बाइकबो गैयामोन मानि मटर साइकेल गैयामोन कार गैयामोन बासफोराबो गोबां खम मोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
नाथाय ओ बै समनि सुबुंफोरा बेखायनो गाव गावनो गंफा गंफा साइकेलफोर बायना लायोमोन जाय जायहा एसे एनै रां रुफा दं नाथाय जाय जायहा गैया मानो होनना बुंब्ला गोदो गोदायनि समावथ' रां रुफाया गोबां खममोन। आ माबोरै आरजिनाङोमोन, माबोरै फैसा खामायायो बेफोरनि फारसे जेबो माबाबो गैयामोन गोदो गोदायनि सुबुंफोरनाव। गियानबो गैया नै बेफोरनि फार से। थाबायनानैनो सोरबा सोरबाबा थामजि बाजि किल'मिटारहालागै मानि थाबायनानैनो थाङोमोन आरो नोंथां गोदो गोदायनि सुबुंफोरा। नाथाय ओ आथिखालनि आथिखालावहाय जों नुनो मोनदों गाव गावनो जेनाखि गाव गंसे मटर साइकेल बा गंसे कार बेफोरबायदिखौ जोङो बायना लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे बादायलायनायनि जुगाव माने गोबां सुबुंफोरा बुजिबाय। दानि आथिखालनि माने सोलिफु मुगाखौ रां नङाबानो माने जेबो माने खामानि खौ नोङो जाफुंसार होनो हाया नङा होमबा जेरै जोङो माबा मोनसे जानो लुुबैयोबा मुवा जाग्रा मुवा बेसादफोर जेरै मिस्थि रसगल्ला बा माबा माबि जानो लुुबैबा नोंथाङा नोंथांनाव फैसा गैयाबा नों बेखौ लुगैनानैल' थानांगोन। नङा होमा नोंथांनो बेखौ मोनजानाय नङा। थिग बेबायदिनो जोंनि सोलिफुं मुगायाव नोंथाङा जुदि नोंनाव रां रुफा थोजासे रां रुफा गैयाबा नोंथाङा माखासे गोजोननायखौबो मोननो हाजोबा जेरै गारि मथर गैयाजासे नोङो थाबायनांगोन गोदो गोदायनि जुगनि बायदिनो बेनो आरो दा जोंखौ बेनो नोंथां गारि मथरा जोंखौ मानि जोबोद मानि ओ गोदो गोदोनि समाव जेरै जोङो थाबाय नांगौमोन, बा साइकेल सालायनांगौमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ओ गारि मथरजोंनो गाखोनानैनो जोङो जेनेबा ससे ओ जेराव जोङो थाबायनानैहाय ओ थाम घन्टा ब्रै घन्टा लामाखौ जोङो नैजि मिनिटआवनो जोङो गारिजों बा थामजि मिनिटावनो जोङो बाइक बा माबाफोरजोंहाय कारफोरजों जोङो माने दावबायलांनो हायो आरो नङा होमबा खम समनि गेजेरावनो। दा बेयो मोनसे जोबोद सुबिदा जानो हादों। नाथाय उनफारस ओ बेराफारसेजों नायोबा जों नुनो मोनो गारि मथरा खारग्रा जेनाखि उखुन्दैखौ होग्रा बा माखासे गेसफोर सोमजिहोग्रा बेबो मोनसे बिनि बाहागो आरो गारि मथराबो नंङा होमबाथ नोंथां? मानो होनना बुङोब्ला जोंहा डिजेल पेट ट्रल बेफोरखौ बाहायनानैसो मानिे गारि मथरखौ जोङो सालायनो हायो नालाय ना दा बेखायनो बै फोरफोरनि गनाय उखुन्दैफोरा डिजेल पेट्रलनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा मानि जोंनि मिथिंगाखौ मानि आरो जोंनि लान्सफोरखौहाय माने जोबोद गाज्रि खालामो आरो गुबुंले खालामो आरो नों थां आरो आं बयबो सुबुं माहारिया बेमार आजार जानायनि मोनसे माबा थायो आरो सम भाबना आरो नुबोदोंबो जागासिनोबो दंखायो नङा होमबा नोंथां? दा सुबुं माहारिल' नङा जिब जुनार बिफां लाइफां एम्फौ एनला सिखिरि जेरैबायदि जिब जुनार गिदिर गिदिर जिब जुनारफोर बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों। ओ बिसोरबो मानि जोंनि जेनाखि गारि मथर सालायनायनि जेनाखि डिजेल पेट्रलनिफ्राय गनायाव उ खुन्दैफोर बेफोरजों माने ओ गनाय उखुन्दैफोरजों माने माखासे बेमार आजार जालांनाय बिथा ओ बिसोरबो माने जिउ गोमानांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा नोंथाङाबो एसे बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंबावदों नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दा जों गोदो गोदाय नुबोनो मोनदों मोनदोंमोन दि जेब्ला जोंहा गोदो गोदाय बिदि गारि मथर गैयामोन नालाय। जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जागासिम थांनो गोबाव सम लायोमोन आरो। बेजों लोगोसे जाखिनि जोंहा गोनांथि थि माल माथा एबा जायखि लय लथरखौ जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनोबा जोङो इउस खालामनाय जायोमोन। जाखिनि न'आव थानाय जिब जुनारनि जिब जुनारख
औ नोंथां।
बाहायनाय जायोमोन। जों नुनो मोनबोदोंदि आबै आबौआ बुंनायमोन बायदिब्ला जोब्ला जों जिब जुनारनाव गोबां ओ बिजोंनि गेजेरजों हेफाजाबै एबा बायदि ओ आरोंदानि हेफाजाबाव जिब जुनारनि मोदोमाव बायदिखिनि माल लाइ लथरखौ खाथाबनानै जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनो गोनां जायोमोन।
औ नोंथां।
बेजों जिब जुनारारफोराबो गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। नाथाय दा जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय। दा जाखिनि जों नुनो मोनबोदों जोंहा मेन मिथि-मिथिंगायाव मोननाय जेरै खारथाय मुवा होननानै बुङोब्ला जोंहा मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि लामानि दं लामा दं जेरै हमना ला दै लामा, अख्रां लामा, हा लामा आरो बिदिनो खायसे बिजोंफोरबो जों दा नुनो मोन
औ नोंथां।
हाजो सिंजों खारो। बो जों नुनो मोनबोदों। दै लामा होननानै बुंङोब्ला दैयाव जाखिनि खारथाय खारो जेरै जाहाज
औ नोंथां।
आरिफोरखौ जों मोन्थिनो मोनो। आरो अख्रां लामा होननानै बुङोब्ला अख्राङाव जा खिनि बिरबायनाय मुवा जेरै एर'प्लेन, प्लेन, हेलिकप्टार बायदिखौ जों मोनथिनो मोनो।
औ नोंथां।
बिदिनो हा लामा होननानै बुङोब्ला जों हायाव जाखिनि खारनाय मुवा साइकेलनिफ्राय हमनानै गारि मटर, बाइक आरिखौ जों मोनथिनो मोनो।
औ नोंथां।
दा बेजों मुलाम्फा जानायनि सोलाय दानिसो नोंथाङा आंनो फोरमायना गोलांबायदि बेजों जोंहा गोबां खहाबो जाबोयो।
औ नोंथां।
दा खहा होननानै बुंङोब्ला जाोंहा गारि मथरनिफ्राय गिख्रंथाव गेस ओंखारो जेरै कार्बन-डाइ-अक्साइद मिथेन फोरखौ जों मोनथिनानै मोनो। दा बेफोरजों जोंहा आबहावाया गुबुंले जाबोदों होननानै जों मोनथि मोनो आरो बेफोरखौ खार होनो थाख खाय नाथाय जाखिनि जोंहा गोनांथि। बेसाद बाहायो। जेरै पेट्रल, डिजेल आरिफोरखौबो जोङो
ओ नोंथां।
मिथिंगानिफ्राय मोनो नाथाय बेफोर सोमजिनाया सोमजिनाय सोमजिनो थाखाय गोबां बोसोर सम लायो बेखौ जों रोखायै मोनथिगौ।
औ नोंथां।
आरो जों बेखौबो मिथिगौदि बेफोरखौ जों खनले खनले बाहायबाय थायोब्ला बेफोर उनाव जोबस्रांलांगोन। आरो बेखौ जों रोखा मिथिखागौदि ओ जा पेट्रल डिजेल एबा खैला आरिखौ सुबुं सुबुङा बानायनाया गोब्राब। मानोना मिथिंगायासो सोरजियो सुबुङा सोरजिनो हाया।
औ नोंथां।
दा जाखिनि जों मोनथिदों दा बिगियाननि जौगानायनि मुगायाव। गारि मथर गैयाब्ला जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गोख्रैयै मोनहैनाया गोब्राब।
नोंगौ नोंथां सैथो।
दा जोंना समाबो लासै जानानै फैगौ।
औ नोंथांनाव समावबो जाबाय जोंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांजों रायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथांङा आंबो गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै।
औ नोंथां।